हेलौ हेलौ हेल' नोंथां
औ नोंथां।
थां
औ खुलुमबाय।
नोंथाङा मा खालामदों ना नोंथां?
हा
नोंथाङा मा खालामबाय दं नोंथां
अह आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
उम नंगौ नोंथां ओ नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ आथिखालनि मुगायावथ' ओ ससियेल मिडियानि मुगा नङा होनबा नोंथां ससियेल मिडिया नि औ ससियेल मिडिया ज-जोबोर ओ गोबां एप्स दङ नङा होमबा नोंथां।
औ औ
बेफोराव ओ मोजां माबायदि मोजां गोहोम एबा गाज्रि गोहोम खोख्लैयो ओ बिनि बागै नोंथाङा एसे बुंफुरना होनो हागोन नामा।
औ औ हागोन नोंथां।
औ
ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्लाथ नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ।
औ नोंगौ।
ससियेल मिडियानि दानि मुगायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो सुबुंफोरा बायदिसिना खोथा बाथ्रा मोनथियो बायदिसिना उम ओ गामियाव जानाय बायदिसिना जाथाय बा मायबा मोनसे बेफोरखौ मोनथिनाय जायो नोंथाङा बुजिदोंना। औ बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडियाया मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला मोजां। आरो जुदि मोजाङै बाहायनो रोङाबा गाज्रि।
औ
औ नोंथांनि बाहायनायनि लोगोआवसो जायो जेरैबायदि ससियेल मिेडियायाव नोंथाङा ओ गाज्रि गाज्रि पस्ट एबा गाज्रि बेफोरबायदि बायदिसिना ओ होयोब्ला नोंथाङा ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो उम सासे गाज्रि सुबुं होननानै सिनाय जागो बेफोरबायदि आरो जुदि नोंथाङा मोजां मोजां खौरां मोजां रादाब निजायनि रोंगौथिखौ देखायनो हायोब्ला नोंथाङा ओ ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो सासे ओ गोरों सुबुं हिसाबै सिनायजानो हायो। नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखायो औ। मुगायाव गोबां सुबुंफोरानो ओ ससियेल मिडियाखौ सालायो साफ्रोमबो सुबुङानो ससियेल मिडियाखौ सालायो होननानै बुङोब्लाबो ओ गाज्रि जानाय नङा नंगौना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
गोबां सुबुङानो साफ्रोमबोनि आखायावबोथ। दानि मुगायाव एनड्रइड मबाइल आइफन बेफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनखादों जानांगौ।
औ नंगौ नोंथा।
उम साफ्रोमबो सुबुंनि आखाइायावनो एनड्रइड मबाइल थानायलाय साफ्रोमबो सुबुङानो ससियेल मिडियानि गेजेर गेजेरजों एक्टिभ थानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ औ। ओ ससियेल मिडियाया सासे सुबुंनि सुबुंखौ एबा समाजखौ समाजावबो सुबुंआवबो ओ जोबोर गोहोम खोख्लैयो होननानै खोख्लैयो होननानै जों मिथिखागौ। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो सासे सुबुङा उम ओ सानसेनि गेजेरजोंनो जौथिं थांनो हायो एबा सासे सुबुङा सानसेनि गेजेरावनो गाहायावबो फैफिननो हायो। औ ससियेल मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियाखौ जोङो ओ फरायनायनि थाखायबो नांगौ जानानै फैयो दानि मुगायाव। नोंथाङाथ सासे ओ नोंथाङाबो फरायबोदों जानांगौ नङा होमबा नोथां औ औ जोङो लकडाउननि ओ टायेमावबो ओ सासे सुबुंनियाव एनड्रयद मबाइल गैयाबानो जों सोलिनो हायाखैमोन जोङो अनलाइन क्लास खालामनो गोनां जादोंमोन नोंथाङा हथ' बेफोरखौ मिथिखागौ जानांगौ औ औ आ सासे सुबुंनियाव एनड्रइड मबाइल गैयाब्ला सासे सुबुङा गोबां खस्थ' जायो जेनेबा जोङो स्टुदेन्ट हिसाबै जों सासे फरायसा हिसाबै ओ जोंनियाव मायबा मोनसे नटिस बा माबा मोनसे ओ अनलाइन क्लासानो जा बेफोरबायदि खालामनो थाखाय जों जोोबद उसुबिदा मोनो उसुबिदा मोनो आरो थांङा बुजिखादों जानांगौ औ बेफोरबायदिनो आरो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो जोङो गोबां रादाब खोनानो मोनो निउस खोनानो मोनो माबे जायगायाव माबेयाव मा सोलिगासिनो दं बेफोरखौ जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो आरो लोगोसे बिनो जोङो जोंनि दुखु सुखु बेफोरबायदि जों बा माबेबा जायगायाव बेरायहैनाय बायदिसिना निजायनि रंजानायखौ जोङो सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो गोसार होनोनो हायो एबा बा सुबुंफोरखौ जो मिथहायो बेफोरबायदि सेयार खालामलायनो हायो सुबुंफोरनि गेजेराव बे फोरबायदि नोंथाङाबो ससियेल मिडियानि सायाव मा सानो एसेसे बुंना हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां
औ
दानि जुगावथ' बिदिनो ओ ससियेल मिडियानि जुग बिदि बिगियाननि जुग नङा होनबा आगोलनि दिनावथ' बिदि गैयामोन अनलाइन बिदि जु गैयामोन दानिया आरो ओ नोङो जेसेखि गोजानाव थाया मानो नख खरनियानो जाहैबाय बोननानै जाया
औ
जुगाव बिदि सि गोमानानै थानो हाया रावबो ओ बेखौ गोमाबाबो माबाबो बिदिनो जोंहा बर'फोरनि रादाब दङ बेहाय निउस चेनेल दङ बेफोरावबो होनानै नागिरनानै
औ औ
ओ माइबंफोर ओ वाट्सपनि बागै बुङोबाथ' ओ वाट्सपावबो जोबोर ओ खामानि होयो नोंथां ओम बेहाय नोङो मिस अबावबा गोजानाव हैनो ला गोनांबाबो गो ओ थांनो लागा गोनां थिग गैया
औ
बेहायनो डकुमेन्टसफोरखौबाबो नोङो सेयार खालामना हरजायो नोंथां
औ नांगौ।
दिनो फट' बिनिनो भिडिअ गासै नांगौ जाबाबो बेवहायनो हरनो हायो भिडिअ बो मोखांजों मोखां रायलायनो हायो नों ओं
औ
गोबां रोखोमनि ओ ओम बेहाय बाहायजायो। ओ फेसबुक बुङोबथ' जोंनिया बर'आव मोखां बिजाब नोंथां। ओ मोखां बिजाब बुङोबाथ' ओ बिदिनो ओ मोखां बिजाबावबो ओ गोबां खामायनो हायो, गोबां बर' ओ इउटुबार बिदिनो ओ नि भ्लगारफोराबो ओ जोबोद जौगाखांबोगासिनो बियो गावनि टेलेन्टखौ गावनि रोंगौथिखौ खोन्थिना सोरबाबा गावनि रोंगौथि मोसानाय दिन्थिना सोरबा गावनि रोंगौथि ओ फोरखौ फोरोंनाय दिन्थिनाय जोबोद नुनो मोनबोदों। ओं
नंगौ औ
फेसबुकावबो ओ बर' हारियावबो जोबोर ओ आगोलनि आगोलथ' एसे खममोन दानि जुगाव जोबोर ओ आखा फाखाफोर नुनो मोनबोदों नोंथां
नंगौ नंगौ।
औ ओ मानोना बेहाय औ फट' बिदिनो भिडिअ बिदिनो रोंगौथिखौ दिहुननानै बेयाव भिउस ओ बारायबानो ओ रां खामायनो हायो नोंथां। गुबुनाव थाङालासिनो ओ बिदिनो मोजां सोलायलांबाथाय गावनिनो मोजां गाज्रि गोहोम सोलिलांबा गावनो गोसार गोसारथियो जेरावबो नोङो ओ नोंखौ नुस'यै सिनायै जायगाबाबो नोङो गोजान गोजान जायगायाव नोङो ओ बिदिनो ओ गाज्रियै नोङो फेमास जाहोलांबा
औ
ओ गाज्रि रोंगौथिया बिदि ओ गोसारैबा नोंथाङा जोबोर ओ उसुबिदा जानो हायो गासैबो मिथिजोबो गोसारजोबो फिसिनो हायो सोरजोंबा बोनोंखौ गाज्रि गुनै नोंखौ नोजोरजों सिनो हायो नोंथां
नंगौ औ
ओ दानि जुगावथ' बिदि ओ खायफा खायफा बर' ओ बर' आइजो एबा हिन्जावफोरा ओ जोबोर ओ खायफाया थ मोजां खायफाया जोबोर गाज्रि जाबोनो हमदों नोंथां ओ गावनि रोंगौथि खौ मोजां ओ दिन्थियालासिनो ओ जाहाथा बिदिनो नु न'खरनि गाज्रि ओ दावराव दावसि बिदिनो गाज्रि ओ हौवाफोरखौ ओ हौवा एबा हिन्जाव ओ जायखिजाया बिदिनो फानलायनानै ओ गावनि आं गुफुरखौनो फानलायनानै बिदि सुबुंफोरनो दिन्थिनाय ओं बिदिखौ जोङो जोबोद नुनो मोन दों जोंनि बर' हारियाल' नुवा बेखौ गुबुन हारियाबो नुयो बिदिनो ओ मुगैजायो नेवसि जायो बर' फ्रा खौसेथि गोया बिदि नै बिफोरखौ बिसोर ओ ओ जेबो सानस'आ नोंथां दानि जुगाव जोबोर गाज्रि जाबोनो हमदों मोजां
औ
मानसिफोराबो हायाखै नोंथां नोंथाङाबो ओ ससियेल मिडिया ओ मोखां बिजाब एबा ओ फेसबुक खौ बाहायो नामा नोंथां?
औ ओ ससियेल मिेडियाखौ आं एसेबां बाहायनाया बाहाया नोंथां खिन्थु फेसबुकखौ आङो सालायो आरो थेवब्लाबो आङो ससे ससिएल मिदियाव एसेबां ओ भिडिअ बा माबा माबि बेफोर बायदि बानायनानै हेंगारा हें गारा आरो नोंथां औ वाटसाप जेनेबा बेफोरखौथ आ नांथारगौ जायो सासे स्टुदेन्ट हिसाबै फरायनायाव माबानायाव बेफोरबायदियाव नांथारगौ जायो थेवबाबो आङो ससिएल मिडियायाव एसेबां एकटिभ थाया आरो नोंथां औ नोंथाङाबो ससियेल मिडियाफोराव बायदिसिना बेफोरबायदि भिदिअ बा गावनि सुखु दुखुखौ सेयार खालामो नामा नोंथां?
ओ एसां बिदि ओ टेलेन्टेडबो नङा। ओ फेसबुकफोराव बिदि ओ रिल्स बानायनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो आङो दिन्थिफेरा बिदि। बारा बिदि एक्टिभबो थाया नों नोंथां
औ
गासैबो समान जाया गावबा गाव मोनफा मोनफा ओ रोंगौथि थायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ
जोंनिया होमबा समाबो जाहोलांबाय। ओ नोंथाङा आंनो दसे सम
आंजों ओ निजिनि ओ बेसेन गोसा समखौ दसे सम रायज्लायनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर ओ दे होमबा नोंथां दोन्थलायनोसै नोंथां
अ नोंथांसिबो जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दे होमबालाय।